औ
हेलौ
हेल नोंथाङा खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा माबोरि दङ?
औ नोंथां आङो मोजाङैनो दंथयो
नोंगौ नोंथां।
नोंथाङालाय माब्रै दङ?
आंबो मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां।
औ
ओ नोंथांजों आङो जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां
ओ बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बे दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां जोंनि दोरोङारि जानाय बुङोबाथ' ओ जोंनियाव गोबां ओंख्रि गोलैयो ओ जेरैबायदिहाय अनला ओंख्रि आरो नारजि ओंख्रि सबाय ओंख्रि आरो
औ
साम ओंख्रि बायदिसिना बेबादिनो गोलैयो आरो ओ बेफोर मैगंखौ बानायनो थाखाय ओम गिबियावनो अनला ओंख्रिखौ बानायनोब्ला जोङो माइरंनि गोनांथि जायो माइरंखौ जोङो गिबियावनो सोमग्रोनानै लानाय जायो बानायनोब्रा आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां रोखोमै जानाय जायो जेरै बायदियै ओ औवा मेवाइजों आरो थाइगिर ओ बासिगि ओ खोरदै बायदिसिनाफोर जों जानाय जायो आरो आरो अनला खारैखौ जोङो ओ बेदर बायदिसिना होनानैबो ज जानो हायो गोसो बायदियै आरो नारजि ओंख्रि होनोब्ला जोङो नारजि ओंख्रिखौ नारजि ओंख्रिखौबो जोङो बेदर बायदिसिना होनानैनो जानाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि जा ओ अनला ओंख्रिखौ माबोरै जानाय जायो?
उम नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बादिनो अनलाखौ जों दाउजों बा ओम अमा बेदर सामुफोरजों जानाय जायो नोंथां बेनिफ्राय जोङो अनलाखौथ' जोङो माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होमब्ला जोङो गिबियाव जों माइरंखौ सुनानै लाग्रोयो बेनिफ्राय बेखौ एसे फोरानदबनानै जोङो बेखौ दिंखि बा बबेबा उवाल गायेनफोराव जों देनानै बेखौ खारैजों संनाय जायो बेनिफ्राय जोङो खारैखौ जोङो औवा थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ ओंख्रि संनानै जानाय जायो नोंथां। बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव सामुजोंबो जानाय जायो अनलाखो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो साम'जों अनलाखौ जानाय जायो नङा? ङा होनब्ला
औ नोंथां जायो जोंनि ओनसोलावबो
नंगौ नोंथां ओ बेनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव बे सामखौ माबे माबे जायगायाव मोननाय जायो नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव सामुखौ दुब्लि फोथारावबो मोननाय जायो बा जायहा हाखर बा फुख्रि दङ बेयावबो मोननाय जायो आरो दैमा बेफोरबायसा जायगायावबो मोननाय जायो। आरो दानााथ एसे ओ खम जाबाय नालाय नालाय ओ टेक्टर बायदिसिना हासार बाहायनायनि थाखाय बेनिखायनो गोबां सुबुंफोरा बाजाराव ओंखारनाय सामुखौ लाबोनानै जाफैनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नों
नोंथांमोननि ओनसो ओनसोलाव ओ सामुखौ माबायदि जायो?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव सामुखौ जोङो अनला दालि बा सबाय बा जारि बिलाइ बेफोरजों जानाय जायो नोंथां जोङो गिबियाव सामुखौ जों दुब्लि बा फुख्रि फोरनिफ्राय जों खननानै लाबोनाय जायो बेनिफ्राय जों बेखौ साननै बा सानथाम सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बिनि मैलाफोरा खारो बेनिफ्राय जों बिनि दाखोनखौ बोखारनानै खिथुखौ दानख्लाबनानै जोङो बेखौ दसे सम सोमना दोनो बा सानसे सोमना दोनो। नानै जेरैखौ संनानै जानाय जायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनोलाव मा मा सामुखौ मोननाय जायो नोंथां सामुआथ' गोबां रोखोमनि दं नङा होनबा? नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा सामुखौ मोननाय जायो?
ओ जोंनि ओनसोलाव आङो नुनाय बायसिबा मोनथाम सामुखौ नुदों सामु बे जों जाग्रा सामु बेखौ ओमफाय सामु गोदोरखौ सामु लेदायबो बुङो आरो। आरो बे मोनसे खिथु गोलाव मोनसे दोङो बेखौ साम' लेंग्रि होननानै बुङो आरो। औ नोंथां। थेवबो बेफोर सामुखौ बारा जानायखौ नुनो थाङा ओइ मोनसे बै फिसाखौल'स जानाय थांनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो सामु फिसा सामु लादाय ओमफ्राय सामु लेंग्रिखौ खम नुयो बबेबा दैमा बा बिलोफोराव नुनाय जायो नाथाय बांसिन नुनो मोननाय जायो। आरो जों बांसिन सामु फिसाखौनो जानाय जायो आरो मोनसे सामु दाब्ला जों बेखौबो मालाबा मालाबा दंग'फोराव नुनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिनि नामखौ मा बुङो बेखौ मोजाङैथ' बुंनो हाला माने जोंनि जायगायावथ' बेखौ सामु दाब्ला होननासो मिथियो नालाय। बे सामुखौबो जों मालाबा मालाबा माबा मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि बायसा सामू खांख्राइ गांजेमा बेफोरखौ हमनानै जानाय हुदाया दङना गैला?
ओ दङ नोंथां दासिमबो नाथाय जोङो गांजेमाखौ बांद्राय नुनाय जालिया जों मालाबाल' माफा मानै मोननाय जायो आरो नोंथां जों नाखौबो बांद्रायखौ दानाथ' गोदोथ' बा गोबां मोनोमोन जेराव गुरो बेयावनो दंग' बिलोफोराव दुब्लिफोराव नाथाय दानिया एसेबां जों नाखौ गुरनानै मोनला आरो आरो खांख्राइफोरखौबो जों गोदो आलि जिं जिङाव बा दंग'फोरनि जिं जिङाव जों बेफोरखौ खन'नानै लायोमोन नाथाय दानिया बिदि खांख्राइफोरखौ खन'नायखौ बांद्राय नुला आरो खांख्राइफोराबो एसे खमायलांनो हमबाय। आरो जों गांजेमाखौथ' एसेबां नुलानो मालाबाल'सो माफा मानै नुनाय जायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव गांजेमाखौ दासिमबो मोननाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गांजेमाखौ एसेबां ओरै मोननो थाङा मानो होनोब्ला दानिया मानसिफोरा दुब्लि फोथारफोराव आबाद मावनायाव गोबां हासार बा मुलिफोर एम्फौ थैनाय बाहायो नालाय नालाय आरो टेक्टरफोर हालेवनायनि थाखाय बेफोरो बिदैफोरा हामा जायो बा थैयो बेनिखायनो बेफोरखौ नुनाया खम जालांबाय थेवबो माफा मानैखौ नुनो थाङो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ लाख थास जायो ना जाया
जायो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो लाथाखौ जायो बेखौ जों बांसिन बानस्रानो नआव फिनानै जानाय जायो आरो खायसेया बाजारफोरनिफ्रायबो बायनानै लाबोनायखौ जाफोनाय नुनो मोनो नोंथां नोंदा मोन जोंनि ओनसोलावबो लाथाखौ दासिमबो फिसियोना
औ नोंथां खायसे आइजोफोरा गावनि ओ बेसेन गोसा समखौ दुहुननानै फिनायखौ नुनो मोनदों आरो खायसेखौ बायनानै जानायखौबो नुनो मोनदों ओ लाथाखौ जोङो फिसिनोब्ला गिबियावनो सिखिरिनिफ्राय बिदै दहनग्रोनाय जायो बेनि उनाव एसे देरोब्ला बेयावहाय ओ इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होनाय जायो आरो एसे देरोब्ला आखायमा जायोब्ला बेवहाय ओ इन्दि बिलाइ गोराखौ होनाय जायो आरो बेवहाय गोरलैखौ होनाय जाया मानो होनोब्ला गोरलैखौ होयोब्ला लाथाया गोरलै जाफिनो होननानै मिथिना मोनो आरो आरो बेनिफ्राय ओ जेब्ला बियो देरो गोमोन जायो अब्ला बेखौ जोङो थालिर बिराय गोरान गोरानखौ लाबोनानै हियाव फाननानै बे गोमोन लाथाखौ साननैसोनि थाखाय दोनो आरो बेनि उनाव जेब्ला बियो फिथोब खायो अब्ला बेखौ ओ दहना नै लाथाखौ गुब ज दोन आरो बेखौ गोसोबायदि जोङो जायो आरो जेरै एवनानैबो जायो खायसेया खायसेया ओ सिंग्रि मिखि अनला खारै बायदि जोंबो जानायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोननिसो
बुंफिनलाय नोंथाङा
नोंथांमोननि ओनसोलाव लाथा एम्फौखौ जायोना जाया
जायो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो लाथा एम्फौखौ जानाय जायो खायसेया न'आवनो फिसियो बे आरो बिदिब्ला नोंथां सावरायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथांसबो गोजोननाय थाबाय औ नोंथां गोजोननाय थाबाय